हेलौ औ नोंथां खोनादों ना औ औ आंबो खोनादों नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ जा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों नोंथां बे आयदायानो जाहैदों दावबायनाय दावबायनायनि सायाव दावबायनाय बुङोब्लाथ' जों बयबो सुबुंफ्रानो मिथिखायो जि दावबायनाया मा जेरैहाय दावबायनाया जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनायखौनो होननानै मिथिनो मोनो जेरैहाय जोङो
दावबायनाय बुङोब्ला जोङो
गावनि न'खरनिजोंबो दावबायजायो आरो गाव हारसिंङैबो दावबायनो हायो आरो जोङो स्कुल बा कलेज बेफोरावनि थ्रुयैबो जोङो माखासे मानि जायगायावहाय दाब दाब जायगायाव जोङो दावबायो
नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो दावबायनो बुङोबा जोंनि साखाथिफोरावनो गोबां जायगा दङ दावबाय जानायहाय।
औ नंगौ जेरैहाय जोंनि बि टि सि ओनसोलावनो बुंब्लाबो औ गोरोन्थि जानाय नङा नंगौ नंगौ माखासे मानि दावबायनो हानाय जायगाफोर दङ नंगौ जेरैहाय मानास हाग्रामा
आरो जेरैहाय दा जोङो
जोङो बुंनो थाङो रायमना आरो बिदिनो गोबां जायगाफोर दङ नंगौ नंगौ बेरायनो हानायबा दावबायनो हानाय जोङो मानो दावबायनांगौ बुङोब्ला दा जोङो
दावबायनाया जोंनि मोनसे गोनांथार होननानै बुंनो हायो मानोना जोङो दावबायनाया जोङो गोबां गियानफोरखौ बुथुमनानैबो लानो हायो आरो मिन्थियै खोथाफोरखौ जों नानै लानो हायो बुजि मोनै खोथाफोरखौ जों बुजिनो मोनो। थिग बिदिनो जेरैहाय गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा माबोरैहाय जायो लोङो बा माबोरैहाय गाननाय गाननाय जोमनाय गानो राव रायज्लायो
फायज्लायो बेनि सोमोन्दै जों मिन्थिनो मोनो
दावबायनायनि दावबायनायनि जेरैयैनो जेरैहाय जोंनि बर' माहारिखौनो बा बर' हारिखौनो हमनानै ला जोंनि जोंनि बरहा बर' बुंब्लाबो जोङो गुबुन गुबुन बा दाब दाब जायगायावहाय गुबुन गुबुन राव रायज्लायो एसेब्लाबो बेलेग राव जायो बा थानाय जानाय गाननाय जोमनायफ्राबो एसे जुदा जायो। बेनिखायनो जोङो बेफोर माखासे मानि खोथाखौबो जोङो दावबायनायनिफ्राय मिथिनो मोनो बिसिनि राव रायज्लायनाय गियान आखल आखु बिसोरनि माखासे मानि मोजां -खौबो जों बुथुमनानै लानो हायो। औ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन दावबायनायनि सायाव।
ओ हागोन ओ बिदिब्ला इसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा औ जागोन ओ थां जागोन दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओ इसिग्राब माने - गोजान गोजानाव दावबायहैयाखैब्लाबो साखाथि फाखाथियाव थानाय जोंनि आसाम एबा बि टि सि नि साखाथियावनो थानाय जेरै इन्टारनेसनेल जायखौ जोङो भुटान हादोर होननानै मिथियोना। ओ माने बे भुटान हादोद बायदियाव गुबुन देश नै बेफोरबायदि जायगायाव दावबायहैनानै माने गावनि एक्सपिरियेन्सखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना ओ भुटान होनोब्ला जोंनि नैबे ओरै गेलेफु माने गेलेम्फु सिथिया ओरैबायदि समायना माने ओ जोंनि आसाम एबा बि टि सिखौ रुजुनानै नायोब्ला माने बिसोरो बु हुद गोजौआव होननानै साना-साननानै लाजायो आरो माने बिथांमोननि गारि सालायनाय गारि सालायनाय होन बिसिनि ओ थानाय जानाय ओ बिसिनि स्टान्डाडखौ नायोब्ला माने जों बिसिनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो जे माने बिसोरो ओ एसेब्लाबो जौगासिननाय नामा होननानै जों साननानै लानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ हादोद एबा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनायनि गेजेरजों जेरै गावनि राव हारिमु ओ आसार खान्थि गाननाय जोमनाय ट्राडिसनेल आरोना नैबेफोरखौ गुबुन जाय गायावबो फोरमायथिनानै हैनो हायो। जेरै अ बे ड्रेसा उम जेनेबा जोंनि दखोना, गामसा, आर'नाइ बेफोरो जोंनि माने गुबुन जायगायावबो माने अ बर'नि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। नै बेफोरबायदि सिनायथिया माने गुबुन जायगायावबो थाबोयो माने कालसारेल एक्सेन्ज नैबे सोदोबखौ जों लाबोनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों। ओ आरो ओ आरो लोगोसे बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजों आथिखालाव ओ गोबां जायगाफोराव ओ बेरायनो एबा थांनो मोनाखैब्लाबो गोबां आथिखालाव लिरगिरि फोरनि गेजेरजों ओ बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंबो माने माखासे जायगाफोरखौ नुस'यैफोरखौ जेरै टुरिस्टफ्रा दावबायारिफोरा जेरै लेखाफोराव लिरनानै दोननो हायो नोंनि अन एक्सपिरियेन्स मोनबोनायफोरखौ माने बै हादोरनि बै जायगानि मानसिफोरा माबोरै थायो माबोरै गानो माबोरै जायो नै बैफोर ओ जिनाखि नुबोनाय नै बेफोरखौ माने मोनसे ओ बिजाबफोराव लिरथुमनानै दोनोब्ला माने सोलोंथाइ बि थिङाव आरो इयुन जेनेरेसोना फिरिनि फिरै बिथांमोनाबो माने बबेबा लाइबि-लाइब्रेरिफोराव जमा दोनोब्ला ओ बेफोरखौ फरायनानै मिथिनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो नोंथाङा दहाय ओ जोबोद मोजां फोरमायलांदों जेरै नेसनेल पार्क होननानै बुङोब्ला जोबोद मोजां माने ओ मिथिंगानि समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय जेरै जोंनि खाथियावनो थानाय सिखोना जोहोलाव जायखौ गोदानै फोस्रावदों। खोनाबायना नोंथाङाबो बेखौ? माने बेफोरबायदि हागाफ्राव एबा अरनबारिफ्राव बेरायहैनानै ओरैबायदि मोजां मोनो माने जायखौ बुङो ओ सना गाबनि मोख्रा ना। ओ बैफोर हाग्रामा फोराव बेरायहैयोब्ला बैफोरबायदि नुफेरै बुस्थु जाय सना गाबनि मोख्रा बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे ओ सिखिरि नुफेरै सिखिरिफोरखौबो नै बैफोरबायदि हाग्रा एबा अरनबारि फोराव नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेनि साखाथियाव दंबावो जोंहा ओरै भुटान दै भुटान दैमानिफ्राय बोहैबोनाय एबा भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय स्राय स्राय ओ मिथिंगाजों बुंफबनाय ओ मोनसे पिकनिक स्पट। जायखौ जोङो मिथिनो मोनदों सरलपारा। ना खोनादोंना नोंथाङाबो? दायो जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों ओ बे जायगाखौ माने दुगैनो थाखाय जोबोद मोजां होननानै मिथिनो मोनो आरो माने बेयाव ओ आंबो बेरायहैया नङा बेरायहैदों माने बेयाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओ भुटान हाजोनि खाथियाव दै स्राय स्राय बोहैनाय ओ मिथिंगानि सिनारि ओ साखाथियाव थानाय हाजो माने बेफोर खौ नुबोनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने बेफोरबायदियाव बेरायो ब्ला दावबायहैयोब्ला माने जों माबोरै थायो आरो बैथिंजायनि मानसिफोरा माबोरै थायो नैबेफोर ओ थानाय जानायफोरखौ एसेब्लाबो मिथिनो मोनो आरो नोंथां। आरो नों नोंथाङा बबेबा ओ जायगाफोराव दावबायहैफेरबाय नामा नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों मोनसेसो जायगा
औ नोंथां आंबो बुंनो सानो जि दावबायनाया औ दावबाया नङा दावबायबाय बांद्राय गोजानाव नङाब्लाबो जोंनि खाथि साखाथिनि जेरैहाय आङो बुंदोंमोन जोंनि मानास हाग्रामा
औ
दावबायबाय जेरैहाय जोंनि खाथिनि भुटान भुटान हाजोआव जैखौ जोङो नारेंगुरिबो बुङो थिग बिदिनो जोङो बेफोरावहाय दावबायनानै गोबां खोथा बाथ्रा मिथिनो मोनबोबाय। जेरैहाय जोंनि बे मानास हाग्रामाखौनो ला बेयावबो गोबां गोबां जायगानिफ्राय माखासे जायखौ जोङो टुरिस्ट होननानै बुङोबा दावबायारिफोर बुङो बिथांमोनाबो दावबायफैयो जेरैहाय फरेननिफ्राय फैयो आमेरिका बा लण्डन बायदिसिनानिफ्राय बिथांमोनाबो बे हाग्रामायावहाय बेयावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय मैदेर मोसा गान्दा आरो बिदिनो मोख्राफोर मै बिदिनो गोबां माखासे मानि हाग्रानि जुनारफोर दङ ओरै मैसो बेफोरबायदिनो बेफोरावबो जोङो दावबायनानै मोजां मोनो जेरैहाय मिथिंगा नोंथाङा बुंदोंमोन जेरैहाय मिथिंगानि महर जायखौ जोङो नुयोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनो। मिथिंगानि सोमखोर समायना महरखौ जोंनि बे मानास हाग्रामायावबो बिदिनो सोमखोर सोमखोर लाइफांफोर दङ जेरावहाय जोङो माखासे मानि दावराइफोरखौ बानानै थानाय नुयो बा आदार जानाय गां फुवार नानै मोनाय नुनो मोनो बेफोरखौ जों नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो जोंनि माखासे मानि जेरैहाय जोङो दावबायनायाव जोंनि माखासे मानि खस्थ' दुखु सहायनांनाय बा माखासे मानि नि खोथा बाथ्राफोरखौहाय जोङो दसे समनि थाखाय बावगोमायो जेराव जोंनि सोलेराबो गोजोनखाङो बा रंजाखांनाय फैयो जोंनि गोसोआबो मोजां मोनबोयो।
नोंगौ
फरायनायनि गेजेरजों गावखौनो गाव गोग्गानाय बा गोजोनग्लायनाय मोननो हायो आरो जोङो दावबायनायावहाय माखासे मानि खोथा बाथ्रा मिथिनायजों लोगोसे जोङो जाय सावगारि सेबखांनानै लाबोयो जोंनि जानबुंआवनो जा जोंनि मेम'रि बा मेलेमावनो जा बेफोर खोथा बाथ्राखौ जों माब्लाबाबो बावनो थाङा बा जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों बेफोर खोथा खोथा बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोन्थालांनो हायो आरो जों जेब्ला समावहाय जोंनि बैसोआ बैसोआ गोरा जाबोयो बोराय बुरै जाबोयो बै समावहाय जोङो बेफोर खोथा बाथ्रा जोंनि दावबायनायफोरखौ गोसोखांनानै गोजोनग्लाय नो हायो बेबो मोनसे जोंनि गोग्गा थाव बा जोंनि मोनसे गोजोननायनि जोबद गेदेर खोथा होननानै बुंनो हायो आङो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां बिदिब्ला औ जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां बिदिब्ला औ गोजोननाय थाबाय।
बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्थों
औ गोजोन्थों नोंथां